नोंथां।
खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा दा मा खालायगासिनो
आङो नै नोंथां गोलांनानै दंमोन आरोना नोंथां बिसिनायाव।
अ अ जेबो खामानि थु गैथवा होमबा नोंथां।
ओहो जेबो खामानि गैथवा आरोना दा।
अ दे बिदिब्ला माने आं नोंथांनाव कल खालामनायनि मेन जाहोनानो जाबाय। आं नोंथांजों माने मोनसे आयदानि सायाव माने फंनैसो सावरायलायनो कल खालामनाय जादों। नोंथां
औ नोंथां
औ-औ दा बिदिबा जोंना। मा होनो मिलायनाय जाहैबाय ओ जेन'बा जों सुबुं माहारिफोरा गोदोनिफ्रायनो माबोरै। रांखावरि आरजिबोबाय थादों बा गोदोनि समाव रांखावरि आरजिनायनि माखसे आयदाफोरा बोरैमोन दानि मुगायाव रांखावरि आरजिनायनि माखासे आयदाफोरा बोरै बेफोरनि सायावनो माने फं नैसो सावरायनो हागोन नामा नोंथाङा?
औ हागोन नोंथां।
औ।
बेजोंबो आं फोरमायलांगोन नोंथां।
आथिखालनि जुगावथ' जों नायोब्ला दानि जुगाव जों नायोब्ला रां खा खावरि आरजिनाय एसे गोरलै जानानै फैदों आरोना नोंथां।
नोंगौ।
जेरै जोङो होननो थाङोब्ला बिदिनो। इन्टारनेटनि गेजेरावनो होन जोङो बिदिनो इन्टारनेटनि गेजेरजोंनो गोबां रांफोरखौ आरजिनो हायो आरो। नोंथां
नोंगौ।
आथिखालनि जुगावहाय बिदिनो इन्टारनेटनि जुग जाबाय आरो जोङो बिदिनो गोबां। इउटुब इउटुब इउटुबफोर बा फेसबुकफोर बा इन्स्टाग्रामफोरखौ जोङो एपफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरोना नोंथां। बैफोरनि गेजेराव सुबुंफोराहाय रां आरजिनो हायो आरो। आरो जोङो औ आरो जोङो बिदिनो नायबावोब्ला जोङो बिदिनो आबादारि फोर खौबो आबाद गायनानै गावसोरनि मोननाय खस्थ'नि फिथाइ बेफोरखौ बेफोरखौ फाननानैबो बिसोरो हायो रां फोरखौ आरजियो आरोना नोंथां औ आरो जों गोदो नायोब्ला थ' जोङो बिदिनो फ्राय आबादनि फ्रायसो जोङो बांसिन रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन आरोना नोंथां
उम
औ आरो जोङो बिदिनो गोदो नायोब्लाथ' जोङो बिदिनो मालफोरा बिदिनो बांद्राय दाम नङामोन आरोना नोंथां
औ
औ बिदिनो गोबां खम बिबाङावहायो नुनो मोनोमोन आरो रां-रां रांफोर आरजिनाय खौहायो
औ
नाथाय जोङो आथिखालाव जुगाव आथिखालनि जुगाव नायोब्ला बिदिनो गोदोनिफ्लनानै दासिम नायोब्ला इदिनो जोंनि माल बुस्थुफोरा गोबां दाम जानानै फैदों आरो बेफोरजोंबो सुबुंफोरा बिदिनो एसे बिबां एसेल' बिबांनि रांफोरखौ आरजियाखै गोबां बिबांनि रां फोरखौ आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बिदिनो जों नायनो थाङोब्ला बिदिनो गारि मथरनिखौनो होन बेनिफ्रायबो सुबुंफोरा बिदिनो गोबां रांफोरखौ आरजिनो हादों आरोना नोंथां जे सुबुंफोरा सुबुंफोरा सोलों थाइनि सोलोंथाइ लानानै बिदिनो गोबां गिदिर गिदिर ओ जा ओ गिदिर गिदिर इदिनो फराय नानै बिदिनो गारि मथरफोरखौ दिरूननो रोंबाय बेफोरो बिदिनो गोबां रांफोरखौ आरजिनो हादों आरोना नोंथां आरो आरो जों आरो जोङो सोलोंथनि गेजेरजोंबो बिदिनो गोबां रांफोर आरजिनायखौ जोङो दानि जुगाव नुनो मोनो आरोना नोंथां औ आरो जोङो बिदिनो फ्राय गोदो गोदायथ' जोङो बिदिनो फ्राय जोङो सुबुंफोरखौहायो ओ आबाद मावनानै गावसिनि जिउ रांफोर- खौसो आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरोना नोंथां औ नाथाय जोंङो आथिखालनि जुगावथ' जोङो बिदिनो गोबां खामानिफोर जोङो नुनो मोनसै रां आरजिनाय नि लामाफोरखौ जोङो नुनो मोनसै आरो ना नोंथां
औ
जेरै जोङो बिसनेसफोर मावनानैब्ला जोङो बिदिनो गोबां रांफोरखौ आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनसै बा जोङो बिदिनो गोबां ओ आबादफोरखौ जोङो मावनानै जोङो नुनो मोनसै आरो जोङो बिदिनो गोबां दाउफोर बा जुनारफोरखौ जोङो बिदिनो फाननानै बेफोरजोंबो जोङो गोबां बिदिनो आ रांफोरखौ आरजिनो हासै आरोना नोंथां ।
औ
औ ओ नोंथां नोंथांना बेकग्राउन्डआवहाय एसे दावराव खोनाफैदों आरोना नोंथां आं
अ दाबो खोनागासिनो नामा नोंथां?
एसे एसे खोनाफैदोंआनो आरोना नोंथां
माने बेगग्राउडआवथ' जेबो गोमाखैमोन नोंथां नेट्रक'आासो एसे डिस्टार्ब होदों खोमा
अ आदसा नोंथाङा आंनि लारनायखौ क्लियार खोनाहैदों नामा नोंथां?
औ मोजां खोनाफैदों
नोंथांनिखौ आं एसे ओ बेकग्राउन्डनिफ्राय दावरावखौ खोनाफैनाय मोनदों आरोना एखायनो नोंथांनि निसिम आं खिन्थाहदनाय जादों आरो ।
अ आंनियावथ' एख' जेबो गोमाखैमोन गोमनायालाय । नाथाय बे माखासे नेटवर्कनिनो प्रब्लेमनि गेजेरजोंनो माने गेजेरजोंनो जादों जानोहागौ ।
आं आ आङो बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों जोङो बिदिनो फिथाइ सामथाइनिबो बिदिनो बिजनेसफोर मावनानै जोङो बिदिनो दानि सुबुंफोरा बिदिनो गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनसै । आरोना नोंथां । आरो जोङो बिदिनो जिब जुनारफोरखौबो जोङो बिदिनो सिथारनानै बेफोरजोंनो जोङो फाननानै जोङो बिदिनो गोबां रां आरजिनायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो ना नोंथां ।
औ
आरो जोङो बिब्दिनो जे गोदोनिफ्राय लानानै दासि- सिम फरायै सुबुंफोरखौ जोङो बिदिनो बिसोरखौबो जोङो बिदिनो गोबां बिबाङाव रां आर्जिनायखौ जोङो नु- नुनो मोनसै आरोना नोंथां ।
औ जेरै हाजिरा मावनायफोरखौबो जोंङो आथिखालनि जुगाव इदिनो गोबां बिसोरोहाय बिदिनो गोबां रां आरजि- नायफोरखौबो जों नुनो मोनसै आरोना नोंथां ।
नंगौ नोंथां
औ नंगौ आरो जोङो बिदिनो नायबावोब्ला बिदिनो गारि मथर गारि मथरफोरखौ जों आथिखालनि जुगाव बिदिनो सलिनानै हायो बिदिनो गोबां रां आरजिनाय जोङो नुनो मोनसै दानि- सुबुंफोरखौ आरोना नोंथां ।
हेलौ
औ गोदोजों जोङो नायनो थाङोब्ला बिदिनो गारि मथरफोर गैयैनि जाउनाव सुबुंफोरा फ्राय बांद्राय बिबाङावहाय रांफोरखौ आरजिनो हायैखौ जोङो नुनो मोनदोंमोन आरोना नोंथां। आरो आरो गोदो गोदायहाय बिदिनो माल बुस्थुफोराबो खम खम बिबाङावहायो ओ खम बिबांनिमोन आरो गोदोहाय बिदिनो थायसे थायसे फैसायानो गोबां बुरजा जायोमोन आरो नोंथां गोदोनि दिनाव ।
औ
नाथाय आथिखालनि ज'थ' जों थाइसे फैसाखौ मथन थरसेल' मोनो आरोना नोंथां ।
औ आरो जोंङ आथिखालनि जुगाव गोदोनिफ्रायनानै दानिसिमाव नायोब्ला जोङो दानि जुगनि सुबुंफोरखौ गोबां रां आरजिनायखौ जोङो नुनो मोनदों आरोना नोंथां । खोनादों ना नोंथाङा?
खोनादों नोंथां ।
औ नोंथाङा दा ससे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
मानोना औ दा जोंहा गोदोनिफ्राय दासिमाव माखासे रांखावरि आरजिनायनि बिथिङाव जों मोजाङै नोजोर होनानै नायोब्ला गोबां सोलायनायखौ जों नुनो मोनदों । गोदोनि समाव जोंङो रांगगावरि आरजिनाया माने गोबां खस्थ'नि गेजेरजों जोङो रांखावरि आरजिनायखौ नुनो मोनोमोन बा रांखावरि आरजिनो हायोमोन गोदोनि समाव नाथाय दानि जि गोनोखोआरि मुगा बे गोनोखोआरि मुगायाव माने जोंहा रांखावरि आरजिनायनि बिथिंखौ गोबां गोरलै जाबाय आरोना नोंथां गोबां गोरलै जानायखौ जोङो नुनो मोनदों मानो होनोब्ला जोंहा गोबां फेसिलिटि बा सुबिदाफोर मोननो हायो दानि जुगाव खामानि दामानि बायदि बिथिङावनो जा गोदोनि समाव जोंहा गोबां मानिे बिटि गैयामोन सुबिदा गैयामोन। मा होनो गोदोनि समाव जोंहा बांसिन सुबुङानो हाजिरा मावनानैसो बाहाय हाजिरा खामला मावनानैसो गावनि न'खरफोरखौ खोंबोनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन
औ नंगौ नोंथां नंगौ
आरो बिदिनो आबादनि सायाव गोबां सोनारनानै थानायखौबो जों नुदोंमोन। दा आबादनि बिथिङाव जों बुंनो थाङोब्ला बुंनांगोन जोंहा गोदोनि समाव गोबां बुरजा बुरजा हायाव आबाद माव बिनिफ्राय माने गोबां खम खम बिबांनि फसं मोनोमोन बा मुलाम्फा मोनोम मोनोमोन आरो बिसोरो
औ
दा नाथाय दानि जि गोनोखोआरि मुगा बे गोनोखोोरि मुगायाव माने गासैबो बे बिथिङावनो सोलायनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंहा मा होनो आबादनि बिथिङावनो बुंनो थाङोब्ला दानि गोनोखो गेरेमबाखौ मा होनो गासिबो बिथिङानो माने जोंहा बिगियाननि जौगानायनि मा जौगानायनि जौगानायनि जाउनाव माखासे मुवाफोर दिहुनजानाय जाय रासायनारिक हासार भिटामिन मेडिसिन जायफोरखौ माने बिसोरो बाहायो दानि जि दानि जुगनि आबादारिफोरा जायनि जाउनाव माने गोबां खम समनि गेजेरावनो बा गोबां खम बिबांनि हायावहायनो माने गोबां बिबांनि मुलाम्फा मोननो हायो आरोना दा बेफोरखौ जोङो नुबाय थादों। आरो बेजों लोगोसेनो जोंहा दानि जि गोनोखोआरि मुगा बेवहाय माने हान्था मेला गोदोनि सायावबो जोंहा रां आरजिनायखौ नुनो मोनदों जोंहा जेन'बा मेसिन मेसिनारि मुवा जे गारि बे गारिनि गेर गेजेरजोंबो जोंहा पेसेन्जार बोनानै थाइसे थाइनैबाबो रां आरजिनायखौ जों नुनो मोनदों नाथाय बेफोरो रां आरजिनायनि माखासे जेनेबा फेसिलिटि बेफोरो माने गोदोनि समाव गैयामोन जायखौ सुबुंफोरा माने गोबां बांसिनानो आबाद खेथि हाजिरा मावनानै मावसनबायायनानैब्ला फैसा खामायनायखौ जों नुयोमोन नाथाय दानि समावथ' बांसिनानो माने हाजिरा मावनायखौ जों नुनो थांलिया गावबा गावनि
नोंगौ नोंथां नंगौ
गावबा गाव बिजनेस खालामनाय बा गावब गाव सरकारि साख्रि मावनाय दा बेफोर थांसै माने हाजिरा हुजिरा मावनायनिफ्राय जेबो गैबां खालियानियानोसै दा मा होनो जोंहा बिगियानारि बि गियाना बेसेबां जौगादों जोंनो रांखावरियाव रांखावरिनि बिथिङाव जों रां हावरि आरजिनायाबो माने एसेबांनो गोरलैय जाबासिनदों होननानै आं बुंनो हागोन आरो बुंनो सानो आरोना मानो होनोबा गासैबो बिथिंङावनो जोंहा जेर नांगौ ज बा सुबिदाफोर जों बेखौ मे मोननो हानाय जाबाय नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां नंगौ
दा नोंथां जोंहाथ' मा होनो बुंबाबो माने बे जोंनि रांखावरि आरजिनायनि बिथिङाव बुंबाबो माने बाथ्रा जोबा मानो होनोबा गोदो गोदायनि समनिफ्रायनो दासिमबो गोबां सोलायबायदों नालाय। दा बेफोरखौ बुंनानै फोजोबजोबनो हाया दा जोंहा। बे आयदा दिनैनि बे आयदाखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै आं सानो नोंथां। औ जागोन बिदिब्ला